औ खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों दे
औ अब्ला ओ जोङो दायो। सावरायनाया मा आयदाखौहाय सावरायगोन नोंथां
औ नोंथां ओ जोङो बैसागु आयदानि सायाव एसे सावरायनायदोंमोन।
बैसागुनि सायाव ना?
औ नोंथां
औ अब्ला आं एसे बुं
औ बुंलाय नोंथां
औ औ बैसागु होनोब्लाथ' बर' जे बर' हारिनि मोनसे बियो ओ रंजालि फोरबो ना?
औ
औ बेखौ जोङो गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो दोरोंङारि महर महरैहाय फालिबोगासिनो
औ
दा ओ आथिखाल जोङो बे आबै आबौमोनहा जे जोंनो फोरोंलांबाय बै रंजालि बैसागुखौ बेखौनो जोंबो उन संनानै ओ दासिमबो जों बे फोथांनानै लाखगासिनो दङ दा जोंङो ओ गोदो जोंनो माखासे आबै आबौमोनहा बा गोदोनि सुबुंफोरा जोंनो माखासे दोरोङारि गियान होलांबाय बैसागुजों लोगोसेनो ओ जोंनो फोथायथि होलांबाय जों बेखौनो दाबो फालियो आरो जोङो फोथायनानै दङ होननानै आं सानो दा रंजालि बैसागु होननानै बुङोब्ला जोङो। जेब्ला ओ बैसाग दान सफैयो जेब्ला मिथिंगायाहाय गो गोदान महर लायो ओ बेबायदि समावहाय जोङो बैसागु बोथोरखौहाय फालियो। बैसागु बोथोर फालिनायनि सिगां जेब्ला ओ सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि जोङो बेयावहाय ओ मोसौ बैसागु होननानै माने गोदोनिफ्रायनो फालिबोदों जायखौ जोङो बै समावहाय ओ ओ जोंना मोनसे फोथायनायबो दङ जे बे समावहाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखा से ओ गोखा गोखै जे मैगं-थाइगं बैबायदि गोखा गोखै मैगं थाइगंखौ जों ओ बै सानखालि जायोब्ला संनानै जायोब्ला जोंनि देहानि गा गासै बेमार आजा बा ओ गैया जायो होननानै जों फोथायनानै बे गोखा गोखै मैगंखौहाय खांनानै जा बोदों दा बै गोखा गोखै मैगंफोरनि गेजेरावहाय जोङो स्निथा गोखा गोखै मैगंफोरखौहाय खांनानै जाबोदों आरो आथिखालावबो जोंनि बर सुबुंफोराहाय बेखौनो हो फालिबोगासिनो दङ'। ओ बेजों लोगोसेनो जोङो जेब्ला अखानायैहाय बैसागनि से खालार जायो अब्ला जोङो ओ बै बैसागुखौहाय फालियो आरो माने मानसि बैसागु होनो बेखौ ओ जोङो बै सानखालि गिबियावनो जों दुगैस्लां, दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै हाय ओ बाथौ गुदियावहाय जोङो आरज गाबो जाहाथे जोंनि बे बोसोरावहाय ओ। ओ जिउ खुंनायाव जेबो खैदां खैफोद। हो ओ जेबो जेंना हेंथा हेंसि फैयाथों हो जोंनि जिउआ मोजाङै मोज- मोजां बे बोसोरावहाय दैदेन जालांथों बैबायदिखौ जोङो। फोथायनाय लानानै ओ बे इसोरनि खाथियाव आरज गाबो आरो। हो जोंनि गेदेरफोराहाय जों उन्दैफोरखौ अनो आरो जों। हो ओ उन्दैफोराहाय गेदेरफोरखौ मान होनाय बेबायदिनो। ओ जेब्ला जों बेबायदि ओ फुजिनाय खुलुमनायखौहाय ओब। जोंनियावहाय जायो बेनि उनावहाय जोङो ओ न न सेंग्रा सिख्ला बोराय ब बेन्थ गथ गथाय बयबो ओ रंजायो मागियो। जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदि आरो दासिमबो बेबायदि फालिनायखौ नुनो मोनो।
औ
खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों दे
हो दा नोंथाङा ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव दे जे बैसागु। फालियो नङा होमबा। ओ बे बैसागु फालिनायनि सोमोन्दै एसेब्लाबो नोंथाङा फोरमायथिनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन जोंनि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ जोङो गोदो आबै आबौमोननिफ्राय। खोनादोंमोन आरो से दान फालियोमोन होननानै ओ नाथाय। जोङो ओ-दा आथिखाल समाव बयहाबो समनि आंखाल नालाय। ओंखायनो जोङो बैसागुखौ स्नि सान फालिनायखौ नुयो आरो। बे स्नि सानखौ जोङो गोबां मुं होनानै फालियो। बेनिनो जोङो गिबिखौ। मोसौनि बैसागु आरो मानसिनि बैसागु बेफोरबायदि बाय बायदि बायदि नाम होनानै जोङो फालियो आरोबाव जा बे ओ मोसौनि बैसागु। बेखौ जोङो फालिनोब्ला बेनि जोङो सानसे सिगांनो आरो। मोसौखौ थुखैनो थाखाय हालदै दिग्लि लिथि थाराय लाव फान्थाव। ओ बायदिखौ जोङो बुथुमनानै दोनफैयो आरो बेनि उनाव। जेब्ला जोङो मोसौनि बैसागु फैयो। अब्ला बै सानखालि जोङो फुङावनो दुगै दोलोबै आलारि बाथि लगाय। थांनानै जोङो बे सारायनि जा हांगार। बेखौ जोङो थालिराव द थालिर बिलाइयाव दहननानै बेवहाय थाव गुबै फुननानै। मोसौनि मोदोमाव फोथा फोनो आरो जोङो बै सानखालि। मोसौल नङा नखराव थानाय जिब जुनार जेरै। बोरमा अमाफोरखौबो जोङो थुखैयो आरो बिसोरनि मोदोमावबो बे फो थाखौ फोनो आरो ओ बेनि उनाव जोङो बिसोरखौ ओ दै खरनि बा फुख्रिनि दैजों थुखैयो आरो। जायफोरनि जा दैमा दङ बिसोरो दैमायावबो थुगैहैयो आरो। बेनि उनाव जेब्ला बिसोरखौ जोङो फोथाराव लाङो। अब्ला जोङो हानानै लाखानाय जा ओ। लाव फान्थाव दिेग्लि लिथि। थाराइ बायदिजों जोङो बिसोरनि मोदोमाव बुनानै बा सा खारनानै बरायनानै बिसोरखौ जोङो दुब्लि फोथाराव दोनहैयो आरो।
बेनि उनाव जेब्ला मोनाबिलि सम फैयो। अब्ला जोङो मोसौनि गलियाव आरारि बा थि लगायनानै फागा गोदानबो बावो आरो बिसोरनो। ओ बेनि उनाव जोङो बिसोरनि मोदोम आरो गंआव थाव गुबैबो फोननानै होयो आरो बेनि उनाव जेब्ला नैथि सान मानसिनि बैसागु फैयो अब्ला बै सानखालिबो जोङो फुङावनो उथिनानै दुगै दोलोबै आलारि बाथि सावखांनायनि उनाव न'नि गेदेर उन्दै ओ आइ आफा ओ आदा बाजै आबै आबौमोननिफ्राय जोङो बोर लायो आरो बेनि उनाव जोङो बिसोरनो मानबो होयो। बेनि अनगायैबो जोङो गामिनि गिदिर गोलावफोरनिफ्रायबो जोङो मान लानो ओ बोर लानो थाङो आरो बेनि उनाव जोङो थामथि साननिफ्राय बयबो गामिनि ओ सेेंग्रा सि ख्ला बोराय बुरै ओ गथ' गथाय बयबो ज'ओ लोगो नां नानै जोंनि दोरोङारि आगजु दामग्रा देग्राखौ जोङो ला नानै बयबो गामि गामि मोसानो ओंखारो आरो मोसानायाव जोङो गामियावल' नङा गुबुन गुबुन गामिफोरावबो जोङो बैसागु रंजानो थांनायखौ नुदों आरो नोंथां।
औ औ अब्ला नोंथां ओ अब्ला नोंथां नोंस ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव दे जेन माखासे दामग्रा आगजुफोर बाहायो नङा होमबा रंजालि बैसागुआव ओ दा आथिखालावहाय बा गोदोनि जों बा आथिखालनि जों एखे आ दामग्रा आगजुखौनो दासिमबो बाहायो ना एसे बाबो सोलायनाय नुदों नोंथां?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव गोदोनि बायदियैनो जोंनि दा मग्रा देग्रा जेरै ओ खाम जथा सिफुं सेरजा थरखा जाबख्रिं बायदिखौ लानानै मोसानायखौ नुदों आरो। ओ बेनि अनगायैबो जोङो खायसे खायसेखौ जा गोदान मुग गानि दामग्रा आयजु बक्स बेफोरखौबो लानानै जोङो मोसानो थांनायखौ दा नुनो थांदों आरो नोंथां।
औ अब्ला नोंथां नोंथां
ओनसोलाव माबोरैनो
खोनायाखै नोंथां औ औ
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बे गोदोनि जोंनि दोरोङारि आगजुखौनो बाहा यो ना ना गोदान मुगानि बे बक्सफोरखौ बाहायो नोंथांमोननियाव?
ओ जोंनि ओनसोलावहाय आथिखालथ' गोबां बेबायदि गोदोनि जे दाम दागजु बिखौ बेबायदि बाहायनाया माने बाङाय जालांबाय खम जालांनो हमबाय। बांसिनानो बयबो ओ बे जे दानि गोदान ओ जे मोब्लिब गोहोजों जानाय नङा होमबा ओ बक्सफोर था थायोना बैबायदिखौसो जोंनि ओनसोलावहाय बांसिनै दामनानै रंजानाय बा मोसानायखौ नु नुनो मोनसै आरो। खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों दे।
औ औ। औ नोंथां मोनसे नोंथांनाव सोंथि खालामनो हागोन ना आंङो?
औ नोंथां हागोन दे।
नोंथांङा जे बुंदोंमोन मोसौ थुखैनायावहाय ओ मोसौ बैसागुआव नङा होमबा? बै मोसौ बैसागुआवसो। जे मोसौनो गंआव थाव गोथां ओ मोदोमाव थाव गोथां फुननानै हियो होनदोंमोन ना नोंथाङा
औ।
दा बेखौ मानि जाहोनाव बा मानि थाखाय फुननानै होयो नोंथाङा एसे फोरमायथिनो हाय हागोन नामा?
औ नोंथां बेखौ ओ जोङो मोसौआ जाहाथे बेमार आजारफोर जाहोआ बायदि बेराम बेराम आजारनिफ्राय बारग'नो हाथों होननानै बिसोरखौ जोङो ओ थुखैखांनायनि उनाव मोनाबिलि समाव जोङो बिसोरनि मोद मोदोमाव थाव गुबैखौ फोननानै होयो आरो जाहाथे बिसोरो बायदि। ओ बिसोरहाबो मानसि बायसिनिनो बेराम जायो नालाय बेनिखायनो बेफोर बेरामफोरनिफ्राय बिसोरखौ ओ जाहाथे ओ गोजानाव थानो हा बेयो बा बेफोर बेरामनिफ्राय बिसोरो ओ जाया बेफोरबायदि साननानै गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि हुदाया दंबोयो आरो जोंनि ओनसोलाव नोंथां।
औ औ नोंथां ओ जोंहा ओ जोंहा हि मोनसे ओ फोथायनानै जे गोखा गोखै मैगं जायो नङा होमबा ओ मिथिंगानि ओमफ्राय मोननाय माखासे गोखा गोखै मैगं जायखौ जों गोखा गोखै बुङो आरो मैगंफोर बेबायदि मैगंफोरखौहाय नोंथां बिथांमोननि ओनसोलावहाय ओरैनो खांनानै बा संनानै सान जागोन ना जाया?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव ओ बैखौ सेथि सान मोसौनि बैसागु खालिनो जोङो बेखौ ओ बुथुमनानै जायो आरो। बै मैगंफोरनि गेजेराव जोङो मोसौ थुख गैनायाव बाहायनाय लाव फान्थाव बायदिखौ बाहाया आरो। बेनि अनगायै जोङो थालिर फस्ला थाइजौ खान्थाल, फुंखा दिंखिया मानि मुनि गिदिर उन्दै ओ लाइ लाफा बायदिफोर बाहायो आरो जोंनि ओनसोलाव नोंथां।
अब्ला नोंथां जोंनिस सावरायनायनि समाबो जाबाय अब्ला जोंनि सावरायनायखौ फोजोबथ'नोसै ना बेयावनो?
औ नोंथां।
औ दे गोजोनथों।